औ खोनादोंना
औ औ मा खालामदों नोंथाङा
नै आं गरमखाय दा जिरायनासो दंथ'यो।
अ ओ सोलाबगोन नामा?
औ सोलाबो।
अ आं दा नोंथांजों दा जोंनि बे माखासे मैगं थाइगंआ बादफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनोसो कल खालामदोंमोन। रायलायनो हागोन ना? अ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव उम मैगं थाइगंफोरखौ मा माखौ गायनाय जायो दा?
ओ दा जोंनिथिंहाय दाथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय ओरैनो जोंथिं दा खुमब्रा लाव अ खुमब्रा बहल जिंखा भिन्दि बिदिनो गायो आरो बयबो
अ न'आव जानो थाखायल' ना फाननो थाखायबो गायनाय जायो नोंथांमोननिखै?
खायफा खायफा हा गोनांफोरा फाननायनि थाखायबो गायो। आरो खायफा खायफाया न'आव जानोखिनि थाखायनो गायो आरोना।
अ
ओमफ्राय नोंथिं नोंथांमोनथिंलाय माबोरै दा?
हेलौ औ औ खोनादोंबा
हा
जोंनिथिंबो माने बांसिनानो जोंनाबो दैज्लां बोथो ए माइ ओ माइफोरखौ गायनाय जाया माने जोंनिथिं जोंनिथिंबो ओ मा मा होनो ओ मैगं थाइगंफोरखौसो गायनाय जायो आरो जोंनिथिंबो।
बांसिन मैगं थाइगंसो गायो आरोना?
औ माने जोंनाबो बोरि ओनसोल नालाय माइ गायजाया आरो। उम उम
ओरैनो मा मा मैगंखौ नोंबां नोंथांमोनथिं बांसिन गायो दा? खोनादोंना? हेल' खोनादोंना? खोनायाखै? हेलौ